औ खोनाबाय नोंथां
आंखोन र औ औ खोनादों औ
हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ आं आं नोथां बेखौ अननाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फोरा ओरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जिउ राहा दादों बेनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दे
औ दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दाउ अमा खौ फिसिबुदों नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोङो दाव अमाजों लोगोसे जों बोरमा मोसौ बेफोरखौबो जोङो गाहाय फिसि जाग्रा जुनार हिसा साबै जों फिसिबुदों नङा होमबा नोंथां जेरै दाउ दाउ फिसिनायब्ला जोङो जोंनि थाखाय गोबां रां रांनि गोनांथि जाया जोंनि बे एसे एनै माइरं होबानो आरो लोगोसे जोङो बिसोरखौ हगारना होब्लानो बिसोरो बायजोआव एम्फौ एनलाखौ जानानैनो बिथांमोना देरो आरो नङा होमबा आरो नों बेखौ फारमिसन हिसाबै जुदि खालामोब्ला नोङो जुदि दाना होनानै फेदेरोब्ला नोङो बिखौ मोजां बिजनेस लेभेलाव जुदि लांनोबोला नोङो बेखौ गोबां दाउ फिसिनो नांगोन आरो जोङो होनबा नोंथां औ आरो बि बिदिनो जोङो अमाखौ फिनोब्लाबो जोङो आथिखालावथ' जोंनि न'खरफ्रोमबो मासे नङा मासे अमाया थाखायो आरो जोङो अमाखौ फिनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो अमानो जों गुन्दै जाहोनाय जा नङा होनबा आरो गुन्दैखौ जोङो माइनिफ्रायनो दिहुननाय जायो आरो लोगोसे जोङो ओ गोदोथ' जोङो गोबां थास' मोनोमोन जों थास'खो हानानैबो रुनानै जों होनाय जायो आथिखालाव एसे खमायबाय नांगौ रोखोमनि जोङो थास' मोनला मानोना गोबां अमा फिसिग्राया गोबां जाबाय गोदो जेनेबा जों थास' खौ जोङो गोबां बारि बा-बा-बारि लामा दथाफोरावनो गोबां नागिरनानै नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव दा अमा फिसिनाया बारा जानायनि थाखाय जोङो बेखौबो जों मोननो थांला ओ अब्ला आं नोंखौ नोंथांखौ सोंनो लुबैगोन जे अमाखौहाय नोंसोर नोंसोरनि साइडआवहाय बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोनना
अ अमाखौथ' जोंनि साइदआव नोंथां मा होनो बिदिनो गिबियावहाय अमाखौहाय ओ फिसानिफ्राय लानानै ओ लाबो माने बायनानै नङाबा अमा बिमाफोरखौ दङबा बेनिफ्राय फिसा अमा फिसाखौ लाबोगोन बिनि उनावहाय जोङो बे खौहाय ओ खासि खालामो आरोना बुन्दाखौ लाबोयोबा जोङो खासि बानायो ओमफ्राय खासि बानायनायनि उनाव जोङो बेखौहाय माने ओ फिसियो आरोना फिसि फिसियो आरो न'वावनो ओ फिसिनायाव यावहाय जोङो अमाखौ उन्दैयावनो लाबोयोबा बेनो ओ बिदिनो एसे एसे ओंखामजों आदारजों ओंखामखौ बांसिन होनानै माने ओ दै खालायफोर खौ बांसिन सिन होनानै जोङो बेखौहाय ओ बेनो जानाय आदारखौ होनाय जायो आरोना माने दाना बायदि संनानै जोङो बे फिसा अमानो होनाय जायो आरो देरलांबा जोङो बेनो ओ गुबुन गुबुन बिदिनो जोंनि ना ओ जानाय जेन'बा जोंथ' आबाद मावो नालाय जि आबाद मैगं थाइगंनिफ्राय मोनो जोङो बेखौ जेनेबा ओ जोंना लावखौ नो हमना लादो लावखौहाय जोङो जानानै जुदि बेखौहाय ओ मा होनो जोङो जानो हाजोबाबा माने बेफोरो आग्लायनानै थायो माने बेफोरखौहाय जोङो ओ अमानो रुनानैहाय होनाय जायो आरोना आदारजों लगायनानैहाय ओमफफ्राय बेनि अनगायैबो ओ मा होनो ओ बे हाग्राफोरनि हाग्रानि थास'फोरखौहाय जों ओ लायनानै बिलाइ आरो देन्थाफोरखौहाय अमानो
रुनानै होनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो
बे थास'निनो ओ मोद-मोदोम जे बेदर बेखौबो जोङो रुनानै गुन्दैजों लागायनानै होयो आरोना अमानो थाखाय अमानो जानो थाखाय औ बिदिनो ओमफफ्राय आरो बिमाफोर अमा बिमाफोर लायोबा नाय बेनोबो बिदिनो एखे रोखोमैनो होयो जेब्ला बियो उन्दै अ जुदि बियो ओ ओन्दैफोर दङबा अमानो जोङो बेनि थाखाय माने मोजां जानाय आदारफोरखौ माने नायनानैहाय
औ
आरो ना औ ओरैनोथ' गामियावहाय अमाखौहाय जोङो जानो थाखाय लानाय जायो माने बिदिनो गासै माफा मानै जेनेबा बैसागु फोरबो गाव जानो बा नङाबा हाबा फोरबोफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखाय एमफाइ फिसिफैयो नङाबाबो ओरैनो न'आवहाय ओ जानो थाखाय बिदि फिसियो आरो आरो गोबां बिनि अनगायै अनगायैबो माने ओ बिजनेसनि थाखायबो माने अमाफोरखौ लानानै गोबां गोबां अमा लानानै माने नांगौनि बारा लानानैहाय माने फाननानै जे बेदरफोरखौहाय फाननाय नुनो मोनो आर ना माने बिदिनो सिथारनानैबो फानहरो आरो ओ माखासेया माने गथायैबो फानहरनायखौ नुनो मोनो आरोोना आरोम अनगायैहाय अमायाव जोंना बिराद माने फैसा थांनो नागिरो आरोना माने जुदि नोंथाङा अमा फिसिनो सानदोंबा माने नोङो थाखा गारग्रोनोनांगोन आरो आरोना नोंथाङा बिथांनि अमाखौथ' नोंथाङा बायनानै लाबोबाय बाजारनिफ्राय आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा बिनि जानायनि थाखाय हायो नोङो आदार बायनांगौ बेखौबो जाबावगोन आरोना।
औ
बिनि अनगायै नोंथाङा माने खम खरसनि थाखाय बो गोबां रोखोमनि नोङो जेनबा नोङो फैसा गारालासे नोङो फिसिनो हागोन जेरैहायो मोसौ फोरनो जेन'बा नोंथाङा आदार बायनांगौनि गोनांथि गैया गांसोफोरखौ जानानैनो ओ बेफोरो थाङो आरो बोरमाफोर औ बेफोरखौहाय लानो हायो आरोना नोंथां औ
जाय नोंथाङा बुंलांबाय जेनबा फैसा नांगौ बे नोंगौ सैथो खोथा आरो जों बोरमा मोसौखौ फियोब्ला जोङो नांगौ बे बांद्राय जोंहा खरसा जाया अकल बेयाव समनि गोनांथि जायो आरो नङा होनोमब नों खम सम टाइमनानै होनानै बेखौ गुमनानै जोङो सम टाइमाव नोङो बिनो बिलाइ हाना गांसो हानानै होफैनांगोन बा जिगाब गोरान जाहोनांगोन आरो जुदि। खम खरसायावनो जानाय होनोब्ला जोंनिया बोरमा आरो नोंथां। बोरमायाथ' खुनु बियो दाना साना बियो जाया बे बेनो नांगौ रोखोमनि आदार। बिलाइ नोङो गोथां बिलाइ होब्लानो बियो जायो नङा होमबा। नों मिथिंगायाव मिथिंगायाव मोननाय नोङो बिलाइखौ नोङो हाना होनानै होब्लाना बियो जागोन आरो माने बोरमाया खम खरसायावनो जों फिसिनो हायो आरो जों बोरमाखौ मानोना नों मोसौखौबो नोङो। खम खरसायावनो फिनो हायो मोसौ नोङो जिगाब गोरानखौबो जानो हायो। आरो बियो गोथां बिलाइखौबो जानो हायो। माने बे मोननैखौबो जानो हायो आरो बेयो मोसौआ बेखायनो जोङो। ओ जोङो बेजों लोगोसे जों दाउखौबो जों फार्म हिसाबाव फियोब्ला गोबां आरजिनो हायो। आरो। बोरमाखौबो नोङो फार्म खालामनानै जुदि फानोब्ला नों गोबां रां आरजिनो हायो। दिनै मार्केटआवथ बुंनो थाङोब्ला बोरमानि दाउनि बोरमानि बेसेनाथ गोबां जाबाय नङा होमबा जेरै सारि ओ सातसनिफ्राय आदससिम जायो बोरमानि बेसेना आथिखालाव। सेभेन हानद्रेद सिक्स हानद्रेद दा बेयो दानिया जेरावबो जाखोबाय बियो अब्ला जोङो बेदर सेरसेयावनो जुदि द'जि रां मोनो बा द'जौ रां मोनोब्ला थिग बिबायदिनो गिदिर फन्द्र'। बिस किल' जानाय नों बोरमाखौ जुदि फानोब्ला नोंङो खमैनो नोङो बेयावबो बिस हाजार अथ्रहाजार बिदि रां खामायनो हायो आरो अब्ला जोङो हमनो हायो जेनेबा जोंनि जोंनि बे बोरमा जिब जुनारफोरावबो जोङो माने जानो थाखायबो फियो आरो रां रांनि थाखायबो नोङो रांखावरिनि सुंसयो नोङा जिब जुनारखौ फिसिब्लाबो नङा होमबा दिनै मोसौखौबो फिनो फिनानै नों फाननो हायो जेरै मोसौ हालसेनि दामा एक लाखनिफ्राय देर लाखनि गेजेराव जायो आरो हालिसेयाव। अब्लाथ' जोङो गोबां रां मोसौ फिनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो गोबां जुदि नोंनि ओनसोलाव जुदि नांगौ रोखोमनि जुदि मोना बिलो सिलो थायोबा जोंहा गोबाङानो बोरमा मोसौखौ जों फिसिनो हायो आरो आरामनो। बेफोरखौ जोंनि नखराव जेरै फिसिजानाय जुनार आरो जों बेजोंबो जों नखर सुंथानो हायो आरो गोसो जायोब्ला मानसिया अब्ला नोंथांमोननि ओ साइदावहाय बिदि दाउ फार्म बानायनाय जोङो ना दाउ फार्म फाननाखोना
औ दङ नोंथां। बिदिनो ओ ओरैनो जोंनाबो सिगां जोंना नआवबो दंमोन माने। सिगांहाय बेखौ ओ दाउनि फार्म बानायदोंमोन। आरो दाबो गोबां गोबां नुनो मोनो माने गामियाव गंब्रै। गंबा बिदै दङ।
औ।
लानाय आरोना माने गंब्रै गंबा न'रा बिदि ओरैनोथ' न'आव फिसिनाय दा बेखौथ गामियावहाय गासैबो लायो आरोना। आरो बे माबा मोनसे बे जेन'बा बिजनेसनि थाखायहाय मोनसे बिदि फिसिनायखौ माने एसे खम नोजोराव नुनो मोनो आरोना बेयावहाय न'आवहाय जानो थाखाय लानाय बेफोरखौहाय जोङो ओ बांसिनै माने नखरफ्रोमावबो गासैबो नखरावनो लानायखौनो नुनो मोनो। नाथाय। खौहाय जोङो दाउनि फार्मखौहाय जोङो ओ एफाग्राब नुनो मोननाय जाया आरोना न'खर बै न'खरबा बिदि दङ आरोना बिथांमोना बेजोंनो माने रां खामायो आरो आरो गोबाङा दाउदैफोर बेखौबो माने फाननानैहाय। ओ बेजोंबो रां खामायो आरोना जेनेबा दावदै बिदै दैहोनानै बेजोंबो रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओरैनोथ जोंना दाउनि अनगायैबो
औ
गुबुन जेनबा जिब जुनारफोर लानानै माने फिसिनानै गाव गावनि नखर फोरखौहाय सोलिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना बेजोंनो दंगासिनो आरो
अब्ला नोंथां जों सावरायनानै गोबां खोथा मिथिबाय आरो। जोंनि सावरायनांगोआबो लावबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखनिनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नों थां जागोन दे।
गोजोन्थों।
औ गोजोनथों